हेलौ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों।
औ गोजोन फुंबिलिनि नों थांनिसिम आंनिफ्राय गाहामनायखौ जासोहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथां
औ आ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन।
औ आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ दैज्लांनि मा मा आबाद मावा आरो माबोरै मावनाय जायो नोंथांजों आं एसे सावरायलायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनायसै नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा आबाद मावो आरो औ माबोरै मावनाय जायो नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन औ बेफोरबायदिनो औ दैज्लांनि आबाद बुङोब्लाथ' जोंना गुबैयै माइ आ बाद नोंथां औ बे औ नोंथां बे माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो बेफोरबायदिनो जों माइ आबादखौ खालामनो थाखाय गिबियावनो खोथिया फोननानै लाग्रोनाय जायो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि बे माइज्लिखौ जों बे माइज्लिखौ हरनै हरथामनि थाखाय ओ सोमनानै दोननो नांगौ बेखौ सोमनानै दोननानै बेखौ हरनै हरथाम जायोब्ला बे दैनिफ्राय बोखांनानै जों ओ
औ
ओ हायाव दोननानै बेखौ जोङो थालिर बिलाइ बा फाथोनि बेफोरबायदिनो थास' बिलाइ बा फाथोनि बस्था बेफोरजों औ हरनै हरथारनि थाखाय बेखौ खोबनानै दोननाय जायो नोंथां जेब्लानिखि बियो खोबना दोननानै औ गाजा बेरो जेब्लानाखि बेयो गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ फोथाराव लांनानै ओ फोनाय जायो बेखौ फो नायनि आगोलावनो जों गिबियावनो जा जायगायाव फोगोन बेखौ जोङो खो थिया थिलि बुङो बे खोथिया थिलिखौ जों गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनांगौ नोंथां ओ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो हालेवना लाग्रोनानै बेखौ जेब्लानाखि हायामोन अब्लानोखि बेखौ ओ मै मै जों बोनानै बे जा गाजा बेरनाय बि बेखौ जोङो ओ सारै सारै फोनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेब्लानाखि बियो से दान बा से दान खावसेनिख्रुइ बारा सम लायो अब्लानिखि बियो जौनानै बिफां जायोना अब्लानोखि बियो खोथिया महर लायो नोंथां औ बेखौ जोङो ओ दुब्लियाव अब्लानोखि बेखौ जों दुब्लियाव गायनाय जायो नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथां बेफोरबायदिनो जों माइखौ गायनो थाखायथ' गिबियावनो फोथारखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां औ गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदिनो मोसौ
बिदिनो मोसौजों नांगोल जुंगालजोंसो हालेवनाय नुनो मोनोमोन औ
दानि आथिखाल मुगायावथ' जों ओ गोदान मुगानि बेफोरबायदिनो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ औ नों बेफोरबायदिनो औ औ जोङो माइ आबादखौबो जों मोनसेल' नङा गोबां बायदि रोखोमनि खालामनाय जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
ओ
औ
बेफोरबायदिनो उम रनजित माइ माइसालि माइ जोस सा माइब्रा ओ बायस्मु थि गंगा जमुना रन्जना अन्जना बाय दि रोखोमनि जोङो माइनि आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामियाव माबायदियै दैज्लां बोथोराव
दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो औ नोंथां ओ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो। ओ माइ आबादनि अनगायैबो जों गोबां रो खोमनि मैगं थाइंनि बा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
अ अ नोंथां।
दैज्लांनि ओ मैगं थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो। जेरैहाय दैज्लांनि औ बानलु दैज्लांनि जिंखा औ बेफोरबायदि दैज्लांनि जोगोनार ओ केरेला पतल औ लेस्रा भिन्दि औ बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगंनि निबो आबाद मावो नोंथां। ओ जोङो बैफोरखौ औ माबोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आङो नोंथांनिसिम ओ बानलु आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै ओ औ जोङो गिबियाव बानलु आबादखौ गायनो थाखाय औ जोंहा जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
अ अ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो बानलुनि जोलैखौ ओ न'आव थिना थिनानै दोननाय थाखायाब्लाबो जोङो बाजार एबा गलाफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनाय जायो नोंथां। औ। औ बिदिनो जोङो बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय जावायनायनि सिगां जोङो दैयाव दसे सम सोमनानै लाग्रोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओ बिबदिनो औ बिब्दिनो जोङो बेखौ जावायनो थाखाय जोङो दाबसे गोजौ जायगा बा बिब्दिनो उम उम खनासे जायगायाव जोङो हाखौ जावग्लिनानै ओ बैफोरबादिनो जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलिफोरबो बा हासारफोरबो जों होनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बेखौ जोङो मोजाङै जावग्लिनानै जों हाफोरखौ मोजाङै ओइ जावफ्लेगोरना लानानै जोङो औ बेखौहाय ओ जावायनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां ओ बिब्दिनो बिबदिनो जोङो बै बानलुखौहाय देरजासिमहालागै जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों औ बिनि सायाव जोङो मोनसे प्लास्टिकनि न' बान्नानै होनायबो जों नुनो मोनो जाहाथे ओ औ बैफोरो अखा अखा नाङा बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि सोंनानै होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां‌। बेनिफ्राय औ। बेनिफ्राय जोङो बै बानलु फुलिया जेब्ला देरोना अब्ला जोङो औ बेखौ गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय जोङो ट्रेक्टर जों नङाबाबो बेफोरदिनो नांगोलजों आथिखालावथ' जोङो गोबाङानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवखायो नङा होमबा नोंथां? औ बेनि थाखाय जों औ ट्रेक्टरजोंनो जोङो हालेवनानै बा हाखौ मोजाङै एवग्रोना लाखांनानै जों हाग्राफोरखौ फोथैखांनायनि उनाव जोङो
औ
बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारबो सारग्रोनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बै बानलुखौ जोङो दैजों लोम-लोमजानो हायैनि थाखाय जोङो थिब महरनि गोजौ हा खोनानै होनाय जायो नोंथां।
औ औ
औ बे यावहाय नोंथां बैफोरबादिनो गलाफोराव बायनानै मोननाय प्लासटिक होननानै होनाय नुनो मोनो औ बेखौ औ मानो खोबनानै होयो होननानै बुङोब्ला जोङो जे बानलु गायगोन बेनि सा यावहाय जोङो ओ हाग्रा रज'नो हायैनि थाखाय जोङो जों बै प्लास्टिकखौ सोंना खोबनानै होनाय जायोमोननो नोंथां।
औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै आबाद मावो नोंथां ओ बेवहाय जोङो औ थिबखानि सायाव जोङो बानलु फुलिखौ फांसे फांसे गोबां गायनानै जोङो बेफोरबायदिनो बिगासे बा बिगानै गायनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ बे बिफाङा बा फिथाइआ मोजां जानायनि थाखाय जों बेवहाय औ गलाफोरनिफ्राय मोननाय रासायनारि हासार ओ
औ
सिनारि बिबारनि नङाब्लाबो फिथाइनि मुलि आरोना नोंथां बिफोरखौ खौ जोङो ओ बेवहाय सग्रानै लानाय जायो ऩंथां मानो होनोब्ला जोङो औ बानलुफोरनि फिथाइखौ बा बिफांखौ जोङो मोजां खालामनो बा गोग्गो खालामनो थाखाय जोङो बेफोर मुलिखौ बाहायनाय जायो नोंथां। ओ उम औ बिनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ रासायनारि हासारनि अनगायैबो जोङो न'खरावनो थिनानै दोननाय औ ओ गोबां रोखोमनि गोबोरनि हासार नङाब्लाबो जोङो ओ आथिखाल मुगायाव जों गोबां रोखोमनि बयलारनि जे बयलार फिसिनाय बेनि खिफोरखौबो जोङो होफैनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां।
बैफोरखौ होयोब्ला माने जोंनि बानलुनि बिफाङा मोजां जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। ओ औ बैफोर बादिनो जोङो दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि गेजेरावनो जों जोंनि बानलुनि आबादा बा फिथाइया थायनानै देरबाथाय जों बेखौ गलाफोराव फाननानैबो जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां। औ। ओ बिब्दिनो जोंहा आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद दंबावो जेरैहाय जिंखा केरेला औ आरो दैज्लांनि जोगोनार औ बैफोरखौ माबोरै मावो होननानै बुं ब्ला नोंथां औ जोङो ओ गिबियावनो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंहा बैफोरखौ मावनो थाखाय जों जोलैनि गोनांथि जानानै फैनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां
जोङो जोलैखौ बेफोर बादिनो खायसे खायसे न'खरावबो थिनानै दोनखायो आरो गोबाङानो जोङो गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां ए औ बिब्दिनो जोङो जोगोनारनि आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोलैखौ बायनानै लाबोग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो हाखौ जावग्लिनानैबो लायो आरो खायसे खायसे ट्रेक्टरजोंबो मावनानै लायो नङा होमबा नोंथां?
औ अ नोंथां।
बिब्दिनो जोङो बै हाखौ हा जेरावहाय जोङो जोगोनारनि जोलैखौ बा फुलिखौ गाय जोङो बेवहाय खेबसे फिबावनाय जायो आरो बेनि उनावहाय औ जोङो बिनि जोलैखौ बा बेगरखौ उल्था रोखोमै थुनानै होनाय जायो। ओ बेनिफ्राय जोङो जेब्लानोखि जिबा एबा नैजि सानसोनि गेजेराव आर ना नो थां बै फुलिया। औ बा ओ बा बेगरा बिफां महर लाबोयो अब्लाना बेखौ जोङो माला होनो थाखाय औवानि जोंसिबो थुना होयो आरो। खायसे खायसेया गोबां रोखोमनि दिरुंबो सोंनानै होयो नोंगौना नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ
औ बिब्दिनो नोंथांमोननि न'खराव दैज्लांनि मा आबाद मावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि न'खराव
औ औ
मावनाय जाया नोंथां बेफोरबायदिनो एसे एनै न'आव जानो थाखाय जों ननि गोबोर हासार होनानै ओ दै नि आबाद बुङोब्ला भिन्दि लेस्रा काक्रेल खुन्द्रि दैज्लांनि जोगोनार बेफोरखौ मावनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नों
औ औ औ नोंथां
औ
औ
औ नोंथां सम जाबाय औ नंगौ नोंथां थारैनो। ओ औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे दैज्लाङाव माइ औ माइ आबादखौ माबोरै मावो? नोंथाङा आंनो फारसेनिफ्राय नङाब्लाबो ओ सुंद'यब्लाबो आंनो फोरमायनानै थाखाय औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ
औ गोजोननाय थाबाय।